नोंथां
औ खोनादों नोंथां,
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आबाद मावनायनि सायाव आ, सावरायनो सानदोंमोन, ! सावराय जागोनना नोंथां?
हागोन नोंथां,
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? नोंथांमोननि जायगायाव बै बेसर आबाद बेसर आबादखौ मा रोखोमै मावनाय जायो?
नंगौ नोंथां हागोन,
औ, नोंथां!
जोङो बेसर आबादखौहाय जों माइ हाखांनायनि उनावहाय मावनाय जायो आरो नोंथां, बेबदिनो जोङो जेब्ला माइखौ, माइखौ हाखांगोन अब्ला जोङो हाखांनायनि उनावहाय हालेवनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बेसर आबाद मावनो थाखाय जोङो हालखौ एव एवखांनानै हाखौ एसे फोराननांगोन आरो नोंथां हाया एसे गोरान जानांगोन
नंगौ नोंथां थारैनो।
बेबायदिनो जोङो बेसरखौ फोखांनायनि उनावहाय। बेवआ ओ बेयाव जे ओ जेब्ला बेसरा बिलाइ गांनै-गांनै हरगोन। अब्ला जों बेवहाय बेबादिनो गोदोनि दिनावथ' मुलि आरो सारामोन नाथाय दानि दिनावथ' जोङो एम्फौ एनलानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेबायदिनो गोबां। मुलिफोर बाहायनाय जायो। जेराव जोङो एम्फौ जानो हाया बेफोरनि थाखाय जोङो। फिसानिफ्रायनो मुलि बाहायनाय जायो आरो नोंथां बेनि
नंगौ नोंथां थारैनो।
बेफोराव जेब्लासे देरगोन बिफांफोरा फिथाइफोरा मोजां जानाय थाखाय बेबायदिनो भिटामिन आरि। लागायनाय जायो आरो नोंथां सारनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय जेब्ला बिफाङा एसे फिथाइ थाइहां-थाइहां। बा बिबार बारहां जायो अब्ला जों बेफोराव दै। अखा मोनाब्लाथाय जोङो दैबो होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नं
औ बेफोरबादिनो जोङो जेब्ला फिथाइ थायखांनायनि उनावहाय जोङो फिथाइआ मोजां जानायनि थाखाय आरोबाव बेफोरबायदिनो मुलि आरि सारनाय जायो आरो नोंथां। सिगांनि दिनावथ' बेफोरबायादि बिदि जेबो होलायामोन। नाथाय दानि दिनाव बेबायदिनो गोबां बाहायनायखौ जों नुयो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ-औ नंगौ बेबादिनो जोङो जेब्ला फिथाइआ थाइखांनानै रानगोन। अब्ला जोङो बेखौ फुनाय जायो आरो नोंथां फुनानैहाय बेबादिनो सिगांनि दिनावथ' बेबायदिनो मोसौजोंनो नायोमोन सिथ्लाफोराव। दानियाथ' मोसौआनो बेफोरबायदि हालुव मोसौआनो गैला नालाय। नाग्रा। बेनिखायनो जोङो बेफोरखौबो मेसिनाव लायो आरो नोंथां। बेफोरबायादिनो जोङो बेसर आबादखौ मावनाय जायो आरो।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो? आरो म माबायदिहाय मावनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावथ' दैज्लां बो थोराव आबाद उफ्रा-उफ्रा आबादबो मावनाय जायो। आरो जोंनिया थांना थानायनि थाखाय जेनेबा जोंनिया गिबि बुङोबा माइ आबादानो जायो नोंथां बे माइ आबादखौ जोंनि जायगायाव गोबाङै नो मावनायखौ ए नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनिया। माइ आबाद बुंङोबाथ' बेवहाय जोंनो माइज्लि नांगौ जायो आरो जि जायगायाव फोगोन बै जायगाफोराव जोङो ओ एसे माने माबाखौ। हाखौ जोङो माबानानै लानाय जायो फोमोनना लानाय जायो आरो। आरो माइज्लिखौ जोङो सोमनानै लानाय जायो आरो बै माइज्लिखौनो जों बैयाव माने ओ जोङो ओ दब्लायसे एबा दब्लायनि जायगाफोराव जोङो सारना हैनाय जायो आरो बिदि सारखांनानै जोंनिया जेब्ला बेयो ओ फुनो हानाय जायो फुनो हानाय सम फैयो अब्ला जोङो जि जायगायाव गायगोन बे बेफोर जायगाखौ माने जोङो हालेवना लानाय जायो हालेवना लाखांनानै जोङो खोथियाखौ बुयो आरो खोथियाखौ बुखांनानै जोङो माइखौ गायनाय ज जायो आरो। बिदिनो माइखौ जों गसासे गसानै बिदि गसा गसा सोरबा गेसें गुबुं जायगा लानानै गेसें गायो सोरबाबा गुबुं गायो। बिदि जों गायनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा जोंनिया अराय दै थानायबो जायगा दङ जेनेबा गोथौहा बुङो। आरो जोंनि बोरिहा एसे
औ जोङो दैम' जायगाफोराव जेरैहाय आय जोङो खासिया माइबो गायो नंगौनाा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो खायफा गोथौ हायाव जोङो बै ओ ओ जि माबा ओ मा होनो बेखौ खोथिया बे खोथियाखौ जोङो गायनो हाया मानो होनबा खोथिया हाया खथिया जोंनिया एसे गाहाय जायो नालाय बेनिखायनो जोङो जावायना लाग्रोनाय खौबो नुयो आरो नोंथां सावायखांनानै आरो फिन बेखौनो जोङो जावरायनाय माने बेखौ गायना दोनो आरो बिदिनो गायना दोननानै आरो फिन बेखौ फुनानै जोङो ब गोथौ हाफोराव जेराव दैया मान माखासे थायो बैफोर जायगायाव जोङो गायहनाय- औ बिदि गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ बिदिनो जेब्ला बे गायखांगोन अब्लाथ' जों बेयो खाननसे समाव माने मोनगोन ओ द' स्नि औ माबा मांखोसोनि उनाव बेनि उनाव जेब्ला बियो फिथाइ थायनानै मोनगोन अब्ला बेखौ जोङो ओ बिदिनो खासिखौ जोंनो हानानै जों हुलाबारियाव थननानै जोङो फाफ्लिफोराव माने बाननानै न'सिम लाना फैनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जों बेख खौ मादोन होनानै माइ माइखौ जोङो ओ बिदिनो जयै दुलि बायदिसिनाफ्राव जोङो सोनानै दोननाय जायो जाहाथे जों बेखौ उनावहाय नांगौ रोखोमै माने बाहायनो हायो एबा जानाय लोंनायाव थ' जों बेखौ सानफ्रोमबो जोंनिया माइ माइखौथ' नांगो जायो। औ नंगौ नोंथाङ। औ नंगौ नोंथां नोंथाङा औ नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा माइ आबाद बे माइ आबाद होनना बुंनायाव मा माइखौ गोबाङै मावो नोंथाङाफोर बुंनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां। मा माइखौ मावो होनोब्लाथाय जोंनियाव बेबादिनो गाव गाव गुबुन गुबुन दानिाथ' गोबां गोदान गोदान ओंखारबाय नालाय बेफोरखौ बयबो आलदा आलदा मावो बयबो एखे रोखोमनि मावा। जेरैहाय जोङो मा मा होनो दा गोदान गोदान रनजिद बायदिसिना मासुरि बेफोरखौ गायो आरो नों बयबो गुबुन गुबुन आरो माइब्रा जोसा बेफोरखौबो गायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ
औ नोंथां
बेफोरबादिनो जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गोदान माइफोर ओंखारनायखौ जोंङो नुदों।
औ नंगौ न
गोदोनि माइफोराथ' एसे गोमालांनो हमगासिनो बेफोरनि आबादा एसे खम जालांबाय।
औ नंगौ नोंथां
जोंङो नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै बेफोरबायदिनो गोदान गोदान रोखोमनि माइफोरखौ
गायलाङो हमबाय।
औ नंगौ नो
बेथ आरो बिदिनो जोंनो नंगौ जोंनो जोंङो आबाद थ जोंङो दैज्लां बोथोराव गाहायै जोंङो माइजोंनो सोनारो आरो।
माइ आबादखौनो जोंङो मावनाय जायो।
नंगौ नोंथां बिदिनो जोंङो बेसर आबादखौबो बिनि उनाव मावो नालाय नोंथां। बेसोर आबादाथ' जोंनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद नांगौथार बेखौबो मानो होनबा जोंङो सानफ्रोमबो जेन बायदिसिना मैगं थाइगं संनायफोराव जोंङो बै ओ थावफोरखौ बाहायनाय जायो। बेफोर थावआथ' जोंनिया बेसरनिफ्रायनो मोनो नालाय बेनिखायनो बेखायनो जोंङो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो बेसर आबादफोरखौ मावनाय खौ नुनो मोनो औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बेसोर आबाद बे खौ मा रोखोमै नोंथांमोननि जायगायाव फोनाय जायो एबा माबेसा मावनाय जायो नों नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होलाय।
गौ जोंङो बेसर आबादखौ जोंङो माइ हाखांनायनि उनाव फोनाय जायो जोंनो जिहेथु जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद खालामो नालाय बेनिखायनो जोंनो माइ हाखांनायनि उनावसो जोंङो
नो गोनां जायो मानो होनब्ला जों हाया बेनि थाखायनो जोंङो बेनि थाखायनो जोंङो हाखौ नाय जायो।
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां